औ नोंथां।
खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
औ गोजोन बेलासिनि गाम हनायखौ जासोह्रनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ'
आङो ओरैनो जिरायनानै दंबायदों
औ। नोंथांजोंहाय आं कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैाय नोंथांजों आं नोंथांमोननि ओनसोलाव बा खाथि खाला ओनसोलाव बैसागो। फोरबोखौ माबोरै फालियोबा खुंनाय जायो नोंथांजों एसे सावरायलायनो हागोन ना
हागोन नोंथां।
आ बिदिब्ला जों गुबै आयदायाव फैनोसै। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागो फोरबोखौ माबोरैहाय फालियो नोंथाङा एसे। एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ देनाय बुंनायसाय।
जोंनि ओनसोलाव बा खाथि खाला ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ मोननै रोखोमनि फालिनाय जायो, मोसौ बैसागो आरो मानसि नि बैसागो। बिनिफ्राय नोंथाङा एसे बिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोङो मोसौ बैसागु फालिनो थाखाय जों गिबियावनो नांगौ जानाय मुवाफोरखौ सानसे सिगां बुथुमनानै लाग्रोनाय जाखायो।
औ।
जोङो बायदिसिना बेसाद जेरै दिग्लिलिथि, थाराय हालदै, लाव, फान्थाव सबायाइ सौराइ बायदिसिना बिफोर बेफोरबायदिनो फिथाइ सामथाइ बिबार बिफोरखौ जोङो न'आव गैयाब्ला अगावबा गलाफोराव थांनानै लाना फैग्रोनाय जायो ओ औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ न'आव लाबोनानै दोनग्रोनाय जायो। बेनि उनाव जों सैथो दाननि जोबथा सानखालि फुङाव सिखारनानै दुगैस्रां लाोबस्रां जोङो बैफोर बायदिसिना फिथाइ सामथाइ मुवा बेसादफोरखौ जों ओ हाग्रोनानै लानाय जायो। आरो औ औ बेखौ जोङो माला सुनो थाखाय औवानि थेंगल जिरनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो औ। बेखौ जोङो थेंगलाव ओ ओम सुनानै मा-माला बानायनानै मोसौनि मोदोमाव गोरनायाव गानहोनाय जायो। बेनि उनाव जोङो मोसौखौ ओ खाथि खालानि फुख्रि बा दैमाफोराव जोङो लांनानै थुखैैहैनाय जायो। बेनि उनाव जों औ बेनि उनावहाय जोङो मोसौनि मोदोमाव बेफोरबादिनो थौनि एबा सारायफोरनि ओ हांगारखौ हख'नानै जोङो थाव गुबैजों गलायनानै उ बेफोरबायदिनो दिग्लिलिटि बा थाराइनि थाराजोंहाय जों मोसौनि मोदोमाव गाब फोननानै होनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। ओ औ नोंथां बेफोरबादि ओ सारायनि बा हांगार फोननायखौ जोङो मानि थाखाय फोननाय होन नाय जायोब्ला गोदोनि आबै आबौनिफ्राय जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बै सानखालि जोङो मोसौफोरखौहाय उदां फोथाराव हगारनानै होनायनि थाखाय जोंनि मोसौफो मोसौ बोरमाफोरा जाहाथे मोसा मुफुरनिफ्राय जो रैखा मोनो बेनि थाखाय बै-बैफोरबादि जोङो हांगारनि फोथा फो-फोननानै होनाय जायो नोंथां। ओ औ ओ बेफोरबादिनो जोंहा मानसि बैसागुखौहाय जोङो बैसाग दाननि सेथि सानखालिनिफ्राय फालिनाय जायो। बै सानखालि जोङो ओ न'खराव फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां आलारि बाथि लगायनानै बेफोरबादिनो जो ओ बिमा बिफाखौ खुलुमनानैहाय बोर लाग्रोयो आरो उ गा-गामि गामि थांनानै जोङो जों जोंनि आबै आबौ बा ओ बेफोरदिनो आमाय आनैमोनखौ जोङो खुलुमनानै बोर लाग्रोयो आरो बैफोरबादिनो बोर होनाय आर रो मान लानाय बेफोरबादि हाबाफारिया जो सेथि सानखालिनिफ्राय सानखालि जोङो मो मावनाय जायो नोंथां। ओस औ आरो जोङो बेनि नैथि सानखालिनि फ्राय बा अ अ अ अ अखानायहाय जोङो मोसानाय हाबाफारिखौ लायो नोंथां। बै सानखालि जोङो औ गामिनि गासैबो आबै आबौ बोराय बुरैस ओ सिख्ला गथ' गथाय बैफोरबादि जोङो ज' ज' ओंखारनानै जयै रोजाबलायो मोसालायो बोसोरनि खेबसे बैसागो फोरबोखौ जोङो गाजा गोमजायै बिदाय होनो थाखाय जों गासैबो ज' ज' ओंखारनानै बैफोरबादिनो सिना रोखोमनि दामग्रा आगजु जेरैहाय खाम, सिफुं, सेरजा, जथ बा जाबस्रिं हा हारमुनि थरखा बायदिसिना दामग्रा आगजुखौ लानानैहाय जोङो ज' ज' मोसानो ओंखारो आरो बेफोरबादिनो जोङो गोदोनि दिनावहाय जोङो ओ सेरजा आरो गंगना होननाय मोन्नै दामग्रा आगजुखौ मिथिगौमोना नोंथाङा?
मिथिगौ नोंथां।
औ नाथाय आथिखाल मुगायावथ' जोङो बै मोननै दामग्रा आगजुखौहाय आरो बिनि अनगायैबो गोबां ओ गोदोनि दामग्रा आगजुखौहाय जोङो गोबाङानो बाहायनाय नुनो मोनो नोंथां।
औ
औ नो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मोसानायाव जे दामग्रा आगजु बाहायो नोंथाङा एसे मुंफोरखौ बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां। जोंनि ओनसोलावहाय बैसागुआव दामग्रा आगजु बाहायनाय मुंफोरानो जाबाय खाम, सिफुं, सेरजा, जथा आरो थरखा
औ नंगौ।
बेफोर बेफोरनो
औ ओ नोंथाङा मिन्थिगौना जे बैसागोआव जे जोङो सल' खननानै जे मोसायो नोंथाङा मेथाइनि मुं बुंनो हागोन नामा?
मेथाइनि मुंखौ खोनादों ना नोंथाङा? खोनादों नोंथां।
औ बुंनायसाय नोंथां
बैसागु बोथोरनि बार नांबाय आरो
औ औ औ
मिथिंगानि
औ
आरो फिरफिला गोबां बायदि बायदि बैसागुआव मेथाइ बाहायनाय जायो। जोंनि ओनसोलथिं
औ
आरो नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि मेथाइ बाहायनाय जायो बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
ओ नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो बायदिसिना गोबां रोखोमनि जेरैहाय सेंग्रा सिख्ला एदावलायनाय जंखायलायनाय बेफोरबादिनो दुखु दाहानि मेथाइ सासेया सासेखौ जंखायनाय सासेया सासेखौ एदावलायनाय बेफोरबायदिनों गोबां रोखोमनि ओ मेथाइ खननानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां।
ओ औ नों नोंथाङा जे मिथिगौना नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैफोरबादि जेनेबा बक्स बा केसेटजों दामनानै मोसानाय जायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलथिं बिदि बक्स एबा केसेटजों मोसानाया गैया नोंथां बैसागुआव।
औ बेफोरबादिनो खायफा खायफा ओनसोलावहाय जोङो नुनो मोनो नाथाय बेफोरबादि केसेटजों बा बक्स दामनानै मोसानाया जोंनि बर' हारिनि गुबै दामग्रा आगजु नङा मानो होनोब्ला जों बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि गोदोनिफ्राय दासिम बाहायबोनाय जों गासै दाम ग्रा जेरै खाम सिफुं औ सेरजा जथा जाबस्रिं गंगोना हार थरखा बायदि दामग्रा आगजुआ गोमालांनो हमगोन बेनि थाखायनो जोङो औ बैफोर केसेटजों बा बक्सजों मोसानायखौ नागारनो हायोब्ला मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ।
नोंथाङा जे मिथिगौ ना बैसागो फोरबोआवहाय जोङो बैसागो बिदाय हिसाबै बैसागो दाननि जोबथा सानखालि मोनसे गामिनि खाथिनि फिल्ड बा उदां फोथारफोरावहाय जोङो मोनसे फांसन फांसन बा बेफोरबायाददिनो मोनसे फोरबो खुंनो लानाय जायो
औ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि फोरबो खुंनाय नुनो मोनथ'वाखै नोंथां।
ओ नोंथां बुंनायसाय।
नाथाय खा
नाथाय खाथि खालानि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि फोरबो खुंनायखौ नुनो मोनदों औ जोंनि ओनसोलावहाय औ औ
बेफोरबायदिनो मोसानाय बादायलायनाय बा खन्थाय आवराय नाय बायदि बायदि गोबां रंजानाय बाजानाय गेदोर उन्दै बि बेफोरबायदिफोरखौ नुनो मोनदों।
औ नंगौ नोंथां। बे औ औ नोंथां। जोंनि ओनसोलावहाय जोङो बायदिसिना गोबां रोखोमनि खेला जेरै बार खारनाय बारनाय काबादि बिदिनो हाइ जाम्प बारनाय लं जाम्प बारनाय मोसानाय मुसुरनाय आरो जोङो
बेफोरबायदिनो सासे गेदेमा सुबुं मेथाइ रोजाबगिरि हांख्रायनानै लाबोनायबो जायो आरो। औ बैफोरनि अनगायैबो जों गोबां रोखोमनि खेला खेला होनाय जायो बा बेफोरबायाददिनो गोबां गोबां रोखोमनि बायदिसिना खेलाफोरनि मुंखौथ' आं बुंजोबनो हानाय नंआ नोंथां। बेफोरबायदिनो औ जोङो गाजा गोमजायै नानै जोङो बैसागो बिदाय हिसाबै हगार हरनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जे बैसागु मोसानायाव आइजो माहारिया बा हौवा माहारिया मा खसाब गाननानै मोसायो नोंथाङा फोरमायनो हागोमो
औ नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलाव आइजो माहारिया दख'ना आरो आर'नाइ जोमग्रा दख'ना गोमो ब्ला ब्लावस गोदजा
आरो खानायाव बिबार आरो हौवा माहारिया गामसा आरो आर'ननाइ
आर'ननाइ गस्ला औ औ नोंगौ थारैनो ओह नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबायमोन।
अ नोंथां।
औ नोंथांजों आं नोंथांमोननि ओनसोलनि बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो बा खुंनाय जायो नोंथाङा आंनो फंनैसो बाबो फोरमायनानै आंखौ मिथि नायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे नोंथां।